औ नोंथां बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय
हेलौ औ खुलुमबाय नोंथां औ खुलुमबाय बेलासिनि गाहाम हामलायनाय जासि हरग्राय थाबाय मोनाबिलिनि
हेल'
औ खोनाबाय
आवाज खोनायाखै
खोनायाखै
एसे गोसा बुंलाय
हेल'
औ
खोनाबाय
अ एसे माने लावउदाव होबा खोनागोन नामा मा खोनाद्रायदो हेलौ
लावदावबो हो जा खोनाथारदों नामा
अ अ दासो एसे दासो एसे खोनाबाय
उम हेल' औ हेलौ
अ हेल'
खोनादोंबा
खोनादों
औ आङो नोंथांनियाव ओ नारजि ओंख्रिखौ बोरै सङो सोंनो नागिरदोंमोन
अ सोंजायो नारजि ओंख्रिखो हो
औ दे खोन्था
नारजि ओंख्रिखो जेनेबा जोङो सोमनानै दोनो आरो गोबौनिफ्राय माबानायबा सोमनानै जोङो बेखौ खारै इसे होनानो रहायग्रोना ला नानै बिनिफ्राय अमा अमाजों सङोबा गोथावसिन जायो आरो जोङो बे नारजि खो रहायग्रोना खारैसे होननानै रहायना लाग्रोनानै बिनिफ्राय बे अमा बेदरखौ सेरोब्ला बेनिफ्राय बे नारजिखौ आरो लखमना होनानै गोदौ होबाय गोदौहोनानै आरो फालौ सामब्राम बायदिसिनाखौ देनानै होबाय आरो ओमफ्राय बहुद गोदौ होबाय नखद जायो आरो बेयो आरो नाजोंबो संजायो नाजोंबो बे नाखो सेरनानै लाग्रोबाय जोङो लानानै उन उनाव आरो बे नारजि ओंख्रिखौ होबाय होनानै खारै इसे होनाने गोदौहोबाय ओमफ्राय गोदौ होनानै बिदिनो संख्रि मस्ला मस्लि देनानै हैबा बिदि होबाबो गोथाव जायो आरो
अ बिदिनो बहुद गोबां ओंख्रि दंना बर'नि अनला बा सबाइ बेफोरखौबो नोंथाङा एसे खिन्थाना
अनला ओंख्रिया जेनेबा दा जोङो औवा मेवाइ होनोना औवा मेवाइ ओंख्रिखो औवा मेवाइ ओंख्रिखौबो जोङो बिदिनो खारै इसे होनानै बेदरबा बेदरखौ सेरबाय सेरनानानै बे ओइ अनला खारै इसे होनानै रहायना लानायखो नाखो नाखो सेरनानै बा बेदर खो सेरनानै जोङो अनला ओंख्रिखो होना आरो गोदौ होबानो ओमफ्राय अनलाखौ एरना होयोब्लानो। बिदिनो मस्ला मस्लि होनानै बिदिब्लानो गोथाव जाहैबाय आरो‌ बेबो।
औ आरो बर'नि ओंख्रि जेरैबाबो गोथाव जायो आरो ना।
अ गोथाव जाखायो जेनेबा दा। ओइ रङालावफोरखौबो जोगोनाथखौ बिखोबो जोङो अमाजों एवोबा गोथाव मोनो आरो।
औ गोथावसिन दाथ' आरो बांसिनानो जोगोन आरो अमाल' जागासिनो मानसिफोरा
ओं ओं ओं ओमफ्राय जेनेबा दा। दा बोथोराव दैज्लां बोथोर नालाय दा बोथोराव मेस दा दोङो गोखै गोखा मेस्टा बेफोरबो नाजों सङोब्लाथ' गोथावनो जाखायो आरो बेदरजों मैथा गोखाजों बेदरजों संबाबो गोथाव जायो आरो।
औ औ आरो ना मैथा मैथाफोराथ' दुब्लियाव औ दुब्लियाव मोननाय नाफोरजोंसो गोथाव जायो नालाय।
ओं गोथाव जायो ओमफ्राय जेनेबा खुमब्राफोराबो नाजोंबो जाजायो बेदरजोंबो जाजायो खुमब्राफोराबो।
औ दाउ बेदरजों हांसो बेदरजों जानाय खोनायो।
ओं बे बेदरजोंबो खुमब्राजों जाजायो हांसो बेदर फोरजोंबो खुमब्राजों जायो। बिदिनो जायो आरो दा दैज्लाङाव भल सिखा। बेफोरखौबो दा नाजों जाजायो।
गरमाव आरो थान्दा थान्दा ओंख्रि जायो बेफोरो
ओं ओं।
ओं।
ओमफ्राय दा फाइनलावफोराबो ओंखारबायना दा फाइनेलावफोराबो नाजों आराम जायो आरो दा
औ औ। गोथाव जायो ओं थान्दा ओंख्रि ओं। बांसिन रुदबना जानाय जायो आरो बेफोरबायदिखौ
जेनेबा सोब ओंख्रिजोंनो माबा मोनसे ओंख्रिजों बेदरजों जाजायो आरो मबा मोनसे ओंख्रिया आरो नाजों जाजायो।
औ।
बिदिनो ओरैनोबो जा जानाय दोङो बिदिनो
दाथ' दुब्लियाव बुहुद ना खांख्राय ओंखारसोयो दुब्लि फोथारफोराव गुरहैबानो बा ना खांख्राइखौ लायबानो मोननाय बायदि
दा बोथोराव थास' आथिं थास' बिबार बेखोबो जाजायो दा नाजोंबो जाजायो। खांख्राइफोरजोंबो दा थास' आथिंफोरखो खांख्राइजोंबो जाजायो।
औ औ।
थास' आथिं खांख्राइ जेनेबा खान्थाल बेगर बिदि मोनब्ला इदि गोथाव जासिनो आरो
औ जासिनो दाथ' खान्थाल बेगरानो खान्थाल बेगर ओंखारखानाय उ बोथोरानो बेफोरनिल' ना दा बुहुत मैगं
दा बोथोराव खान्थाल बेगरबो मोनो नालाय।
औ आरो खान्थाल बेगरखौोजाबो नाजों संनानै जायो मैथा होसनलायनानै
ओं ओं।
औ जबाबबो गोथाव जायो औ बेखौ मैथा गोखैखौ होसिनना। होसननानै औ
दा ओंखाम ओंख्रि संबाय मोनानि।
मोनानि ओंखाम ओंख्रि संबाय।
औ मा ओंख्रि संदों?
ओंख्रिया जोंहा दालि आरो पटल भाजा।
अ
दि दिनै जेबो जाया जोंहा निरामिस जायो दिनै।
माइ गायखांजोब्बायबा?
माइया गायखांजोब्बाय गायखांजोबनानै दा सोमबायमोन र' सोमनानै दा आरो माइआ एम्फौसो जासोदो। दा एम्फौनि मुलिबो होदो आरो होबाय थादो एम्फौनि मुलि। बेनिफ्राय आरो दा नखा गैथ'वा नखाया गो स हायोबा नाथाय हासार सारबासो मोजां जाहैसिगोन आर'।
औ मा मा माइ गायदों ओरैनो?
जोंहा दा माइब्रा इसे गायदो ओमफ्राय बाहादुर रनजित। आरो बिस बिस मुथि गायदो।
औ जोंहाबो बिदिनो रन्जित गायो जानो थाखाय न'आव सानफ्रामबोनि जानो थाखाय बेनिफ्रायो इन ओमफ्रायो मा होनो ओ जोसा गोसोम। अ माइब्रा गोसोम जोसा माइब्रा गुफुर फुल‌ बिदिनो गायो आरो ओमफाय माइब्राखौ माइ मायब्रा गोसोमफोरखौ बैसागोनिबो जुमाय संना दोनो। बेफोरबायदिनो आरो उम
जोंथिं जौखौ सङो जौ सङो आरो सेरेप सावो। ओमफ्राय बिबायदि बारा फिनाय संद्रानाय जोंनिथिं
अ जोंनिथिंबो बिदि मा होनो बैसागो टाइमाव सङो मास मोनसे बा मास मोननै सिगां सिगाङाव बारा गोबावनि सङा। ओमफ्रायो फाननायफोरा इदिनो न'खरसे न'खरनैया फाननो सङो आरो। बिदिनो सोरबा सोरबाया फाननो सङो गामियाव बादा होबाबो मानिया नालाय।
मानिया बिदिनो आरो संनानै फाननानै बिदिबो जानाय दोङोना?
औ दङ जानाय दङ नाथाय सोरबा सोरबा आरो हाबा खामला मावनानैबा बेलेग मावनानैबाबो जानो हायो। खिन्थु जुमाइ मावाबाबो जानो हायो आर ना फानाबाबो होमबाबो जुमाइ उम जुमायनि लामाखौल' नागिरो आरो।
बिसोर दायो फानदावनानै इसे इसे मोननायखौनो बाहाय लुगैलाङो आरो इसोरो बेखौ फानबानो मोन खायो जोंहा इदि इदि ओ जायो आरो बिसोरो।
औ माने सान बयनि फखुइबो गोरलैसिन मोनना लायो आरो बिसोरो जुमाय संनानै फैसा खामायनायखौ।
उम उम माने खस्थ'सो दोङो। बेबो बेयो आरो अ बियो आरो बनि खि थायोब्लासो मोजां मोजां जायो बन गैद्रायाबाबो खस्थ' जायो बिबो। न'खराव बन थानांगो। बन थायोब्लासो बेखौबो सावनानै फाननो हायो आरो जौ फाननायाबो बहुद खरसा दोङो बेयावबो बाखोरबो बायलायनांबाय
माइरंआबोथ' सेरसे सेरनैजों जाया औ
माइरंबो बायनांबाय बेनि गेजेरावनो थाइसे थाइनै थालांनायखौनो इदिनो सोलिनो हानायबो मानसि थायो
औ थायो आरो खायसे या राहा गैथारारि आरो बेफोरजोंनो जानांगौ जा
बेफोरजोंनो जानांगौ जायो औ ओ
दा आरो बुंनोबो हाया
ओ ओ
औ आङो न'आव दंफैयो आयं
ओ
ओं
ओंखाम संबाय दा आया
ओंखामखौ आया संगासि आइजों बाबाजों संगासिनो आया मैगं सायना हागासिनो सिबुं मैगं लाबोदोंमोन दुब्लिनिफ्राय ओमफ्राय बाबाया संदों ओंखाम ओंख्रि
ओ ओ ना दं
नाथ' गैया सिबुंखौ गाबोन जानोसो सायदों खोमा ओमफ्रायो मा होनो ब्रयलार एसे लाबोदोंमोन बेखौनो आलुजों संगासिनो औ
खैजोन मानसिफ्रा साथाम
जोंहा आङो बिनानाव सासे दं ओमफफ्राय फंबाय सासे दं ओमफ्राय मा जों बाबा
उम साबबा
औ साबबा
उम जोंहा आरो' साब्रै साब्रै दं ओमफ्राय आरो बिदिनो इया बियादै फिसाफोरबो दङ आरो माबा ओइया फंबायनि फिसाबो दोङो जा फोरियाला आदजोनानो जाना दङ दे दा
अ जमानो दंबा
ओं जमायै नो दं
दे होमबा दोनथ'रनोसै ना टाइमाबो जाबाय ओं दे
जागोन दे